नोंथां खोनादों ना? औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
ओ आङो दा ओ ओरैनो दंगासिनो नोंथां।
अ' बिदिब्ला आं नोंथांजों एस्से मिथिंगानि बागै सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन।
अ' सावरायजागोन दे नोंथां दे।
औ। एसे जोंनि दासान्दै मिथिंगाया माबायदिहाय सोलिगासिनो आगोलनिया मा बायदिहायमोन एसे बेनि बागै सावराय जागोन नोंथाङा।
अ' जागोन दे नोंथां।
औ।
ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखायो ओ जेरै मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां जिब जुनार गासिखौबो जोङो मोननो हायो। हाजो, हाला, दैमा, दैसा गासिखौबो लानानै ओ खौनो जों मिथिंगा बुङो। नङा होमबा नोंथाङा दा नोंथाङा बुंदों दि मिथिंगाया दा माबायदि सोलिगासिनो दङ। आ दा नोंथांनि बुंनाय बायदिनो आङो बुंनो सानदोंदि ओ मिथिंगाया जोंनि सिगां समाव जाबायदि गोग्गो थासारि। आरो समायना रमायना बेफोरबायदि मिथिंगा बेबायदि मिथिंगाया दा आंनि मा नोजोराव एसे सोलायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो एबा गुस्लायबोनाय बेखौ आं नुनो मोनदों आरोओ मिथिंगाया बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि बिराद फारागथि दंसै आरो गोदोहाय गोग्गो थासारियै मिथिंगाया गोथार नि जोम सुदेममोन। दा दानि जुगाव जोंना सुबुं सानखोआ बांबोनाय लोगो लोगो जोंनि मिथिंगा बे मिथिंगाया गुबुंले जानो हमबाय आरो माखासे बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां, जिब, जुनार, दैमा, दैसाफोराबो गुबुंले जाबोबाय आरो माखासेया जाबलांनो हमबाय आरो जेरै मिथिंगा गुबुंले जानायनि जाहोनखौ होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं सानखोआ बांबोनाय लोगो लोगो जोंनि बे मिथिंगा बिखायाव थांनानै थानो थाखाय गोबां रोखोमनि गोनांथि जानानै फैबाय। एबा मा खालामोब्ला जों साबसिनै थांनानै थानो हायो माबोरै खालामोब्ला जोङो थाबै खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो। एबा माबोरै खालामोबा जों इजिसिनै मोजाङै खस्थ' गैयालासे खालामनो हायो। बेफोरखौ सुबुंफोरा साननानै मिथिंगाखौ नोजोर बोआलासिनो माखासे गिदिर गिदिर कलकारखानाफोर बानायनाय दारिमिन फोर बानायनाय बैफोरनिफ्राय गनाय माखासे गेस आरो जाबोर जाथोर बेफोरो मिथिंगाखौ गुबुंले खालामबाय होननानै आं सानो आरो आरो बे बेजों लोगोसे जोंनि मिथिंगायाव मोननाय गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बेफोरखौ सुबुं सानखोआ बांनाय लो गो लोगो गोनांथिया बारा जानायलाय बेखौ सुबुंफोरा गावसिनि गोनांथियाव बाहायनो गोबां रोखोम रोखोमै दानफायबाय दानफायनानै गावसोरनि खामानियाव बाहायबाय मानो होनोब्ला मिथिंगायाव बिफां लाइफां गासैबो थाया। थायोब्लासो जोंनि मिथिंगाया गोग्गो जायो। बेजों लोगोसे बिफां लाइफाङा खमि जालांनाय लोगो लोगो जोंना मिथिंगायाव अखा हानायनि बिबाङा गोबां सोलायबोबाय एखमब्ला अखाया हानो रोंला एखमब्ला हायोबाथाय हायो गोबाव सम से दान नै दान गाहामलागै हाबाय जोंना बेफोरबायदि अखाया जिरन गैयै एबा हानो रोङै एखमबा हाबाय थायो बिदि थायोब्ला जोंनि मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोरो जेनेबा माखासेया थैनो हमो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगायाव सानदुं दुंनाया बारा बा बारा खमबा खम अखाबा अखा बिदि जानानै जोंनि मिथिंगाया गुबुंले जाबाय होननानै आं सानो आरो दा जोंनि मिथिंगाखौ जोङो समायना रमायना रंगिना संगिना खालामोब्ला जोंनि सुबुंफोरा बेखौ नोजोर बोनानै माखासे रोखोमनि जेनेबा मिथिंगाया गुबुंले जानाय मिथिंगानि हेंथायै बाहायनाय माखासे मिसिन दारिमिन आरिफोर बेफोरखौ ओ बाहायनायनिफ्राय जोङो जानगार जानानै थायोब्ला जोङो सिगांनि समनि बायदि जा मिथिंगा बिखायाव मोननाय जेरै गोग्गो सुदेम थाजिम बार खोलो खोलो बेब फोर मिथिंगाया फैफिनगोन होननानै आं सानो आरो दा आङो नों थांनाव ओ बो सोंथि सोंनो लुबैदोंदि दा नोंथाङा मिथिंगा होननानै बुङोब्ला माखौ बुजियो आरो मिथिंगायाव मिथिंगाया माबायदि रोखोमनि नोंथाङा बिनि बागै एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा
औ फोरमायजागोन माखासे खोथाफोरखौथ नोंथांनि मिथिनानै मोनबाय बेराद हमब्ला माने मिथिंगायाव गासिबो बेसादानो गोग्लैजोबो नांगौ बियो माने जों दा थांनानै थानाय जिउआव मा मा बेसाद नांगौ जायो बेखौ जों गासैबो मिथिंगायावनो फ्राय मोननाय जायो आरो ना जेरै जोङो लोमजायोब्ला जोङो ओमा लोमजानाय साजानायावबो जोङो बेफोरखौ ओ मिथिंगायावनो थानाय हाग्रा बंग्रा जेनेब बा हाग्रानिफ्रायनो जोङो बुथुमनानै मोनो बेफोरखौ जोङो आयुरवेदिक मेडिसिन बानायनाय जायो आरोना जों जोंथ दा सिनाय रोंला बेखौ आगोलनि मानसिफोरा एसे एनै लोमजानायफोरखौ बे हाग्रानि बायदिसिना मुवा बेसादखौनो बेखौ खानानै लाबोनानै बानायनानै अ बिदै बानायनानै लोंहोनाय जायोमोन आरोना
औ औ
दाबो एसे एनै मिन्थिगौ जेरै सुमफ्राम बिजौखौ बांद्राय जोङो ओ जोङो फायखानायाव जों थांबाय थायोब्ला माने बे सुमफ्राम बिज बिजौ आरो दालिम बिजौ बेखौ माने देग्लिनानै लोंहोनाय जायो आरो ना लोङाबा एसे माने इयो आंबो प्रमान मोनदों आरो ना बेख औ सुमफ्राम बिजौखौ लोङोब्ला जोङो एसेबाबो जोङो माने मोजां जायो आरो आरोना बेबायदि जों जों माब्लाबा समाव माने ओरैबायदि जायो जों हर गेजेरफोराव बेबायदि उसुख जायोब्ला जोङो मि डाक्टरनाव जोङो थांस्लाबनो हाया जायो बेफोरबायदि टाइमफोराव माने बे मिथिंगायाव मोननाय फिसा फिसौ बे बिलाइ फोरानो जोंनि खामानि होयो आरो ना जेरै जोङो गगा मोननाय जायोब्ला बेयाव जोङो गोबां जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो खांनानै जोङो ओ बेखौ बिदै दाउ बेदरफोरजों जोङो बिदै खालामनानै लोंहोनाय जायो जेरै सासे बेमारि ओंखाम जानो हायैखौ बेहाय जोङो जोङो बेफोर मैगंखौ जों बुथुमनाय जायो जेरै खांसिया ओमफाय जोग्लावरि मानिमुनि खिफि बेन्दों ओमफाय मोन गाम्बारि बेबायदि आगोलनि मानसिफोरा माने बेफोरखौ बा साबसिन मि मिथिगौमोन आरोना बेफोरखौ खांनानै जोङो मुलिफोर बानायनाय जायो ओमफाय दा बेफोर बेसादफोरा खायसे खायसेफोरा गोमालांनो हमदों माने बेफोरो जोंनि जोंनि खाथिर खालामालामियाव जोङो नायस सननानै गायनो रोङियाव बा जोङो मोजाङै जोथोन खालामनो रोङियाव बेफ गासिबो मुवा मोनसे मोनसे गोमालांबाय आरोना जेरै जोङो दा मोन गाम्बारिफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया
औ
जोङो बेफोरखौ माने जों फोथांना लाखिनो थाखाय बेफोरखौ मोजां जायगायाव जोङो गायनानै दोननांगौमोन नाथाय जोङो दा दानि मानसिफोरा बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा जायोब्ला बांद्राय जायोब्ला बे फोराव मुलि सारनाय जायो मुलि सारोब्ला माने बेयाव गासिबो जोंनि नांगौ बेसादफोरानो हाग्राफोरजों थैफालाङो आरोोना बेबायदिहाय जोंनि मिथिंगायाबो गाज्रि जालांनो हमबाय बिनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांखौ बांद्राय दान दाननाय जायो, बिनिफ्राय जोङो आरो फिन गोदान बिफां गायफिननाय जाया। बेनि थाखाय ओंखायनो जोंनि बारहावायाबो माने एसे गुबुंले जानो हमबाय। बेनिफ्राय नंगौ नोंथाङा थिखौनो बुदों जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायबो जोंनि मिथिंगाया माने जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों सुबुंफोरा माने जेराव नांगौ बेयाव जोङो बिफां गाया आरो ओरैबायदि दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै माने बेयाव न' बां लुनाय जाबाय बा बायदिसिना माने बेयाव लुनानै दोननाय जायो। बायदिसिना गिदिर गिदिर माने कारखाना बानायबाय। बेफोरनि थाखायनो जोंनि मिथिंगाया माने बहुदआनो गाज्रि जालांनो हमबाय।
औ।
अ आंनि मिथिनायावथ' बेसिमानो नोंथाङानो फोरमायजाबावगोन।
दा नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ओ बाथ्रायाथ' नंगौ नोंथां बुंनाय माखासे बाथ्राफोरा ओ जोंना माखासे ओ ओ जोंनि सुबुंफोरा ओ माखासे खाथिर खालामियाव एबा माखासे खामानिफोरखौ मिथिनानैबो मिथि-मिथिनानैबो मिथियै बायदि मावनायफोराव औ जोंनि मिथिंगाया ओ गाज्रि जालांनो हमदोंसै आरो । जेरै नोंथाङा बुंलांदों ओ माखासे मुलिफोर सारनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंनि माखासे ओ मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफां बेफोरो ओ गोमालांनो हम हमदों आरो एबा जों नायनानै ओ बेखौ ओ आबाद खालामनो रोङियाव ओ जों हाग्रानिफ्राय मोननाय बैफोर माखासे ओ जे बिफां लाइफां ओ बेफोरो गोमालांनो हमबाय, नोंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो। दा आङो मिथिंगानि माखासे ओ गुबुंले जानाय एबा मिथिंगाया गाज्रि थासारि खोलैनाय ओ बिनि ओ गाहाय दायनिगिरिखौ आङो जों सुबुं माहारि बेखौनो आङो स सानो आरो। मानो होनोबा ओ जोंनि सुबुं सानखोआ गोबां रोखोमै बांनाय लोगो लोगो ओ जोंनि थांनानै थानायाव ओ सुबुं माहारिया ओ गावखौनो गाव ओ बोरैबा साबसिन ओ जोङो थानो हागोन बैफोरखौ साननानै मिथिंगायाव जा मोननाय माखासे खनि सम्पद बेफोरखौबो जों सुबुं माहारियानो गासिबो बिथिङावनो ओ बाहायनानै जेनबा फोजोबनायनि लामायाव सफैबाय आरो जेरै जों ओ पि-पेट्रल खैला बेफोरखौबो सुबुं माहारियानो गासैबो ओ गावसिनि ओ जिउ खांनायाव गोनां जानाय बेफोराव बाहायनानै मिथिंगानिफ्राय ओ खालामनायाव हमगासिनो दंसै आरो। दा बेनिखायनो आङो मिथिंगानिफ्राय ओ माखासे ओ जे मुवा बेसाद एबा बिफां लाइफां गासैखौबो बेफोरो गोमालांनो हमनाय एबा गुबुंले जाबोनो हम हमनाय एबा खम जालांनाय बेफोरो गासिबो जोंनि ओ सुबुं सानखो बांनाय बे सुबुं सानखौ बांनायनि थाखायनो ओबे मिथिंगानि ओ बारहावाया जे गुबुंले जादों। ओ बेखौ आं सानो आरो। दा आङो ओ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों जे दा नोंथाङा मिथिंगानि गुबुंले जे मिथिंगानिफ्राय माखासे गुबुंले जानो हमनाय एबा मिथिंगानिफ्राय माखासे गोमालांनो हमनाय बैफोरखौ जों ओ मिथिंगायाव लाबोफिनोब्ला जों मा खालामोब्ला एबा मा रोखोमै खामानि माव अब्ला जों मिथिंगाखौ गोगो खालामफिननो हागोन एबा मोनफिनगोन नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायजागोन बिदिथ' जोंना मेेन जाहोनानो जाबाय जों बिफां लाइफां, बिफां लाइ फां जोबोरै गायनांगौ जायो। जागोन आरोना बिफां लाइफांखौ जोङो गायनानै नांगौ बायदि गायनानै लायोब्ला बिनि ओमफ्राय जोङो अबबा जायगाफोराव थांनानै जे जोंनियाव गैयि बेसाद खौ जोङो फुलि लाबोनानै गायफैयोब्ला नांगौ नांगौ रोखोमफोरखौ जों गायजोबनानै लायोब्ला बेबायदिनो मिथिंगाया जोंनिया गोगो जा फिनगोन आं सानो आरोना दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय बेनिफ्राय नों थांनिफ्राय औ मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय।
थाबाय नोंथांनिसिम फ्राम ओ सावरायलायनायनि थाखाय।
औ